मा? हेलौ
ओं खोनादों।
लामायाव थाब फै मा खालामदों?
मा खालामदों?
थाब फै। मा ओंख्रि संगोन?
खान्थाल बेगर ओमफ्राय मैथासो। खान्थाल बेगरजों मैथासो जोंहा।
मस
दंजोबो गासिबो गासिबो दंजोबो।
नोंसालाय?
जोंहाबो दंजोबो।
ए मा ओंख्रि संगोन?
जोंहा मैथासो। मैथा संदों। सोर सोर दं नआव? हेलौ खोनादों ना खोनायाखै? ओ ओम आबैयालाय मा खालामदों?
आबैया उन्दुनान दं।
ओम बेरायनो थाङा?
बेरायनोथ थांनो सानदोंमोनहाय अबाव थांनोथाय।
ओम जोंनिखै बेरायनो फै।
थांनाय जाबा थांगोन। सोर सोर दङ
जोंहा ओ मामि दं गासै गासिबो दंजोबो। ओम ना गुरनो रोंगोन ना रोंङा नोंलाय हो? मा होनदों नोंङो ए ना गुरनो रोंगोन ना रोंङा होनदों?
जोंङो
ओम अखा हादों? ओ रोंङो अखा हागो ना हाया
हादों मोजांङै हादों।
औ जोंथिबो हादों। ना गुरनो फै ना मोनसो गारदों जोंखै।
बेलाव दंङ दां?
बेलाव गैला जोंखै।
ए
ओम हो? अ बेलाव गैया। ओम मा मा ओंख्रि संनो रोंङो नोंलाय?
आंङो गासिखौबो रोंजोबोहाय।
ओम रोंनांगौसो उम
खोनथालाय।
आंहाबो रोंङो बरआव मा मा ओंख्रि जायो रोंजोबोआनो।
ओह ओह।
उम उम। उम ओं। दादिया मा खालामदों। उम उम।
लामा लामासो बेरायफैदां आबैया आबैयाबोदं आ लामा लामासो बेरायफ
ओं।
आङो लामा लामासो बेरायफैदों होनदां।
ओं खोनादों आंबो नै बिदि नआव जिरायनानै दङ। ओइसा मेथाइ दामदोंहाय जि दावराव।
ओह न खाथियाव।
ओंखायनोथ थायाखैआङो दावराव जानो मोना नालाय। उम।
ना मोनाखै दुब्लियाव नोंसिनाव हालौना
मोननायालाय मोनाखै ओमफायो दाखालै हाखराव सारदोंमोन ना।
ओं।
उम बि नाया फिनायानो दाबोदङ। नोंसिनिथिं मोनाखै। ओं।
जोंथिंजाय मोनदोंहाय जि हमखादों दहाय हालौवदों। मोन नायानो ना।
उम।
हालौवनायाव मोन्दों।
एसे दोनहाय जाहानाव फैबा लाबोफा।
जागोन जागोन।
उम। अनलाजों जानो लाबो उम।
अनला ओंख्रि बारारोङा इसे इसे रोङो रोंनायालाय। बेलेग ओंख्रिखौलाय रोंजोबो ओमफाय अनला ओं ख्रै इसे प्रब्लेम जायो।
उम। गोथाव संनांगोनहाय आलासिजानो थांगासिनो आङो।
उम।
लोमजानो ओंखारहां ओंखारहां मोनदोंहाय।
उम।
मेंबाय जि मेंनायमोन्दों माइ गायनानै।
ओं गायखां जोबबाय।
गायखां जोबथवाखै दंबावो इसे। बारा बुरजा गैला ए माला गायखांङा।
बिजोबदों।
उम उम हाजिरा लादोंना ननि गोजा गायदों।
हाजिराबो लादों ओमफाय नआवबो गायदों।
ए मोजाङानो। नोंबो नोंबो गायदोंनामा।
हो।
नोंबो गायहैदोंनामा।
आं माइखौनो गायनो रोंङा।
आयै मानो सोलोंना लायाखै नोंलाय।
सोलोंसै र।
देनां देनां बिजामादैेनाव थांबा गायहैनांगोन ना।
आयै बेखौसो सानग्रोबाय।
बासिजागोनहाय नङाबा।
उम र सोलोंसै।
माबायदि नोंसिनिथिं बोथोरा गरम ना थान्दा?
बिराद गरमसो
थानोनो हाया जोंनिथिंबो हाव हाव हाव हावथार।
ओम मा गामि मोनलाय नोंसिनिया?
जोंनिया माबा होनो आलुफारा होनो।
अ उम उम मोजां। जोंनिखौ गोजोन फोथार होनो।
ए गामिया मोजांथारहाय नोंसिना माथो गोजोन थान्दा। जानांगौमोन।
ओमफ्राय दा बे बोथोरानो गरमबा।
उम।
उम।
बोथोरानो गरमसो जाबाय।
उओ।
बोथोरानो गरमसो जाबाय माथो।
ओं। मानसिफोर फैसो गारदोंहाय। बेलेगसो सानसिगोन। बवथांनाय।
मेंसोनाय मोनदों।
उम।
दसे बिदिनो थाथनामा एसोर थांजासिम।
ओमफ्राय बिदि जायानोबा थाथ जायानो। रायज्लायबाय था खोनायाखै।
ओ। दादियासो फन हरबावदोंमोन।
आनैबो हरदोंमोन हमाखै आंङो दावखोथ।
ए
हमाहोननानैनो हमखायाखै आंङो। नों हमदों नामा?
हमाखै।
उम।
ओं।
मा खालामदों ओं।
ओरैनो दं ओरैनो दं।
उओ।
जिरायना खालबाराव जिरायदां नै गुसु जादों दासो।
उओ। जोंखै बेरायनो फैथारनांगोनहाय।
थांगोनहाय र सोलाबथ थाराखै।
उओ।
उम।
ओमफाय खबरफोरा मोजां?
मोजाङानो।
उ गायखांजोब्बाय बालाय‌?
थांबाय।
उ।
नोंसोरलाय गायखााङाखै?
गायखांबाय जोंहाबो।
ए मोजाङानो ज जोंहा बार' बिगा।
अ मोजां दे। जोंहाबो जोंहा गासै फन्द्र' बिगा जायो।
ए।
उम।
मोजाङानो बिदिबालाय।
उम ओमफाय माला फैगोन ए जोंहा मै संनो नागिरदोंमोन।
मैथा जों माजोंहाय?
ना।
ए माथो जोंहानिजोंसो एखि जाथारसिगौमोन।
हो
जोंहा निजोंसो एखे जाथार सिग
ओ।
जोंना खान्थाल बेगरजों मैथा।
औ।
नोंसालाय मा मा दङ गयफ्रालाय बेसे बुरजा दं बारियाव?
गया जोंहाना गाज्रि जाजोब्बाय बारा बुरजा गैला। उम।
मा मा मैगं फैयो मा मा माबायो।
जोंहा बारिआनो गैयाना बारा बुरजा। गैया बारियानो माइ गायजोबो। ए। बेरायनो फैथारनांगोन जाहोनाव।
ओं थांगोन।
औओं। फै।
दसे थानानै दोनथ'सैना? खामानि ओं खामानि मावनो नागिरदों आङो।
दे होमबालाय दोनथ'सै।